औ
औ खोनादों नोंथांऋदंषंषं।।
अ मा खालामदों नोंथां?
ओरैनो जिरायनानै दंलाबायो नोंथां।
ए ओमफ्राय फ्रिखााना होनोमबा नोंथां?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा जिब जुनारनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ए दे एसे फोरमायना होदो नोंथां।
जिब जुनार होननानै बुङोबाथ' बिदिनो जोंनि ओनसोलाव दाउ अमा सैमा बोरमा हांसो मावजि बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां बांसिनानो। गामि ओनसोलाव ओमफ्राय बिदिनो जिब जुनारखौ जोङो बबेबा जुनारखौ जायो बबेबा जुनारखौ जाया ओमफ्राय बबेबा जुनारखौ जोङो ओ बायदिसिना खामानियाव खामानि मावनायाव बाहायो ओमफफ्राय बायदिसिना जेनेबा माखासे जुनारफोराव फालांगि खालामनायाव बाहायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव। बिदिनो जोंनि गा ओ जोंनि गामियाव गोबां जिब जुनारफोर दङ। ओमफफ्राय बेजों लोगोसे बिदिनो जोंनि न'आव जा जा जिब जुनार दं आं बेखौ नोंथांनो खोन्थासै। जोंनि न'आव बिदिनो दाउ अमा सैमा बोरमा मोसौ ओ मावजि सैमा दं आरोखि ना नोंथां। ओमफाय बिदिनो बोरमा बोरमाखौ बोरमा होननानै बुङोबा बोरमाया बिदिनो गं मोननै मेगन थाइनै गन्थं मोनसे आइथिं थोंब्रै ओमफाय लान्जाय मोनसे गोनां जुनार फाय बिखौ आङो माने फाननानै जेनेबा फालांगि खामनानै रां आरजिनो थाखाय पिसिनाय जादों। बोरमाया बिदि दिनो जोंनाव मोननै रोखोमनि दं ओ बोरमा मेन्दा आरो बोरमा बिदिनो लकेल मोनग्रा ओमफाय बिदिनो बोरमा मेन्दाखौथ' जों मिथिखायो बोरमा मेन्दानि ओ जा जेनबा बिगुर बोरमा मेन्दानि बिगुरजों जों गुदुं गुदुं सि बानायनाय जायो बिदिनो बोरमानि गाबा गोबां आलदा आलदा ओ गाबनि थायो बिदिनो गोसोम गुफुर ओमफाय फाख्रा सिख्रा बिदि थायो। ओमफाय बोरमाखौ माने गोबां माने बोमा बोरमाखौ फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय रां आरजिनो न'फोराव माबा मोनसे फोर खैफोदफोर जेनबा मालाबाफोर जायोबा बेफोराव माने रां आरजिनो थाखाय बोरमाखो पिसिनाय जादों आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
ओमफाय बिदिनो मोसौ मोसौ होननानै बुङोबा मोसौनि ओ गाबा बिदिनो गोसोम गुफुर ओमफाय फाख्रा सिख्राबो जायो जोंनि ओनसोलाव बांसिन जोङो गुफुरहां खालार गाबनिखौ नुनो मोनो मोसौ सौखौ बिदिनो मोसौआबो ओ हालुवा हालुवाखौ जोङो ओ हालौवनाय बायदिसिनायाव बाहायनाय जायो ओमफाय बिदिनो मोसौ गाइखौ जोङो गाइखेर गाइखेर लोगोसे बिदिनो बायदिसिना खामानियाव बाहायनाय जायो। ओमफाय बिदिनो मोसौ मोसौनि जेनेबा जा गोबोरखि एबा ओ मोसोर मोसौनि खिखौ जोङो हासार होननानै बुंनाय जायो बिदिनो जोङो मोसौनि खिखौ ओ मैगं एबा आलदा आलदा जेनेबा गुबुन जाय माबाफ्राव जेनबा मैगं थाइगंआनो होन जेनेबा फिफां लाइफाङानो होन बेफोराव माने जोङो गारनानै होयोबा माने फाङा थाब देरो ओमफाय बिनि जे फिथाइनि थावनाय जेनेबा मैगंनि थावनाय एफोर माने जोबोद रस गोनां गोथाव जायो आरो जोंनि देहाखौबो माने ओ गोख्रों माने थाग'द खालामो आरोखिना बेनि हासारा गोबोरखिनि हासारा। गोबोरखिनि माने हासारनि जेनेबा मैगं थाइगंखौ जायोबा जोंनि देहाया जोबोद थाजिम जायो। बेनि थाखायनो माने मोसौआ गोबां खामानियाव बाहायो। ओ बाहायजायो माने मोसौआ माने गोबां खामानियाव जेनेबा जोंनि नांगौ जानायाव गोबां हेफाजाब होयो। उम बिदिनो बिनि थाखाय मोसौखौ पिसिनाय जादों। ओमफाय बिदिनो फालांगिबो खामनाय जायो मोसौखौ आथिखालाव गोबां माने मोसौजोंबो मोसौ फिसि फिसि गोबां फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो मोसौ फाननानै रां आरजिनाय बेफोरखौबो जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनो। ओमफाय लोगोसे सैमा सैमा होननानै बुङोबा सैमा ख न'खर बेंनो बिदिनो न'खर बेंनो ओ फिसिनाय जायो बिदिनो मालाबा फोर मोनाफ्राव जेनेबा सिखावफोर फैयोबा माने सिखावफोर जेनेबा बायदिसिना धोन सम्पि खावनानै लांनो नागिरबा माने बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय माने सैमाखौ फिसिनाय जायो आरोखि। नोंथां ओमफ्राय बिदिनो मावजि मावजि होननानै होननानै बुङोबा मावाजिखौ फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय मानि मावजिखौ ओ जेनेबा न'फोरावथ' खांख'मा एन्जर बेफोरथ' थायोना जेनेबा खना खना गोजौ जेनेबा बेफोरो माने अस्ला बायदिसिना अरसिनानै माने जोंनि गाननांगौ बेफो फोरखौ माने खहा खालामो लोगोसे माइरंफोर बायदिसिनाफोरखौ जानो थाखाय बस्थायाव दोननायफोरखौ अरसि अरसि गालांनानै बावनो जायो बावनो खियो। माने गालाङो आरोखि ना माने ओमफाय बेफोरनि जेनेबा जा खि माने बेफोरखौ मोनजाफ्लांबा जोंनि देहायाव गोबां बिस गोनां जानानै जेनेबा ओ जोबोद बेराम आजाराव खोख्लैयो जायनि जााहनाव जोङो ओ एन्जर माने एन्जर खांखमा बेफोरखौ होस्रां थाखाय जों मावजि दोननाय जायो मानो होनोब्ला मावजिया बेफोरखौ नायनो हाया माने ओ मावजाया बिदिखौ नागिर नागिर नानैबाबो माने बुथारो आरोखि ना खांखुमारो एन्जरखौ जायनि जाउनाव बिसोर गिनानै न'आव न'आव थाया मानो होनोब्ला जोङो ओ देहायानो दोन नालाय ओंखायनो देहाखौ माने जों साफा साफा जिनिस जानांगौ जायो बेनिखायनो माइरंफोर माइरंखौ जों गिबियावनो जायो जायनि जाउनाव ओ माइरंखौ बांसिन मानसिफ्रानो जायो बिनि थाखायनो जोङो एन्जरफोराथ' बिदिनो बायदिसिना खना खनला दोनबा माने माइरंखौ जायो नालाय ओंखायनो बेफोरनिफ्राय रैखा मोनो थाखाय जोङो मावजि फिसिनाय जायो आरोखि ना।
ओम
नोंथाङाबो जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं ओ मा मा जि जुनार मोनो बेफोरखौ मानो थाखाय फिसिदों बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो
औ औ नोंथां ओरैनोथ' जोंजों बिदिनो न'आव फिसिग्रा जिब जुनारफ्रा मोसौ मैसो दाउ अमा हांसो सैमा बोरमा मावजि बेफोरखौ न'आव फिसिनाय जायो आरो आरो ओरै हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार होननानै बुङोब्ला बिदिनो मोख्रा सियाल मोसा लख्रा इदिनो सिंह जिराब जेब्रा मैदेर मुफुर बेफोरखौ मोननाय जायो आरो हाग्रानि होननानै बुङोब्ला
औ
ओरैनोथ' मोसौ फिसिनायनि जाहोना जाबाय बिदिनो मोसौखौ जों रां नांगौबा बिदिनो फाननांगौ जायो। बा मोसौनि फालांगिखौ जों बानायनाय जादों आरो। आरो बे मोसौनि बिगुरफोरखौनो जों ओ गुदुं गस्ला लंपेन्ट बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो गंफोरखौ खानजं बायदिसिना बानायनाय जायो आरो। ओमफायो ओरै मोसौ हालुवा मोसौ हालुवाखौ जों हालेवनायाव नांगौनि थाखाय जों बाहायनाय जायो। आरो अमा जों अमाखौबो फालांगि हिसाबै दोननाय जादों आरो फालांगियाव बाहायनो थाखाय
औ
अमा फार्म बानायनानै बिदिनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खुंनानै दं नालाय नोंथां।
औ नोंथां।
ओरैनोथ' हाग्रायाव थाग्रा मैदेर जेन'बा मैदेरफोरखौबो फिनाय जायो फिनाया खिन्थु बारा नुनाय जाया आरो न'आव।
उम।
बिदिनो सोरबा सोरबा फिनानै दोननाय जायो मैदेरफोरखौ। आरो गराय, गरायखौबो बारा नुवा नुनाया थेवबो ओरैनो सोरनावबा सोरनावबा फिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बे हाजो ओनसोल हाजो एरिया खा थियाव फिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
आरो मैसो होनना बुङोब्ला बिदिनो सिगां समावसो एसे बुरजा दंमोन मैसोफोरा। दाथ' जों बारा नुनो मोनला मैसोफोरखौ।
औ।
आरो सैमाजों सैमाखौ बिदिनो ओंखाम खालाय जानो दोननाय जायो। आरो सैमा बिदिनो बेलाथि दं सैमा जायला दं।
औ औ।
आरो जों बेफोरखौ न'खराव सिखावफोर फैयैनि थाखाय दोननाय जायो आरो।
ओं।
हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां
ओमफ्राय ओ बिदिनो जेनेबा नोंसिनियाव जेनेबा ओ मा माफोर जिब जुनारफोर दंबावो?
ओरैन्थ' न'आवथ' बिदिनो अमा, बोरमा, मोसौ, हांसो बेफोरनो आरो।
औ। ओमफाय बिदिनो जेनेबा बोरमाखौ जेनेबा माबोरै फिसियो जेनेबा बिनि बागै ओमफाय बियो मा जानानै थांना नै बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां माने बोरमाया बिदिनो जों गोरलैनिफ्राय फिनाय जायो आरोना बांसिन।
औ उम।
बिदिनो गोरलैनिफ्राय फिनानै बेखौनो ओ फिसा होनाय जायो। दा बेजोंनो फाराम खुलिनानै गोबां मानसिफोरा जिउ राहा खांनानै दं आरो।
औ।
आरो बेखौ जों बिदिनो जोंनि ओनसोलावथ' हाग्रा दङ जाहैबाय जों बेफोरखौनो हाग्रायाव गांसो जानो थाखाय खानानै दोननाय जायो आरो।
औ।
मानसिजों
उम।
ओरैनोथ' बोरमाया बिदिनो खनसेयाव मानै मानै फिसा होयो मानै माथाम
उम उम।
आरो मोसौ बुंनानै मोसौ होननानै बुङोब्ला बिदिनो मोसौआबो मासे मानै होयो आरो
औ ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा नोंथांमोनाव जेनेबा हांसो हांसो दंना गैया जेनेबा नोंथांमोनथिं
दङ आं द न'
जेनेबा हांसोखौ जेनेबा हांसोआ मा जानानै थायो ओमफफ्राय बियो जेनेबा हांसोखौ जेनेबा मानि थाखाय फिसियो नोंसिनिओसोराव बेनि बागै एसे फोरमायलाय नोंथाङा
औ माने आं हांसोरखौथ' बिदिनो रांनि थाखायनो फिनाय जायो बे जिब जुनारफोरखौनो बांसिनानो
औ
हांसोआाबोथ' अनेक रोखोमनि दङ बिदिनो हांसो राजा दं
ओ
हांसो न'आव फिसिग्रााय आलादा जायो
उम
दा बिसोरो हांसोफोरफोरखौनो जों ओंखामफोरखौनो होनाय जायो आरोना
औ
ओंखाम होनाय जायो आरो हांसोफ्रा बांसिन बिदिनो दैज्लां बोथोराव अखा हानाय समावबाथाय मोजां मोनो बिसोर हांसोफोरा मानोना बिसोरो खानस्रि मोनजायोना
औ औ
बिसोर गाव गावनि उदैखौ सुफुंना लानो हायो आरो खानस्रि जानानैनो
उम
अ नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबायनाबा रायज्लायनायखौ दोनथ'सै ना नोंथां
अदुनथ जासिगोन नोंथां
दे होमबा नोंथां
औ दे